गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ औ नोंथाङा आंनि
दा औ औ गोजोन्थों नोंथां। दा नोंथांजों आङो मोनसे गोनांथार आयदानि सायावहाय सावरायनो थांखि लादोंमोन। दा नोंथाङा आंजों सम होनो हागोन नामा? अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम। दा गोनांथार आयदायाव फैनोसै नोंथां।
औ औ नोंथां।
ओ गोदोनि आरो दानि हान्था मेलानि सायावहाय सावरायनो आं नों थांजों
औ औ औ सावरायजागोन नोंथां।
आंनो जुरिजेननोसै नोंथां दा दसे सम थानानै नोंथांनियावबो आङो गोदोनि आरो दानि हान्था मेलानि सोमोन्दै एसे सोंगोन। दा आं जु रिबाय नोंथां।
औ औ दे।
नानै मिथिब्लाथ' जोङो मिथिखायो मा गुबुन दाबसे जायगानि मफ्राय जोङो गुबुन दाबसे जायगासिम। दावबायनाय बा जोङो गोजान लामा हान्थिनाय बेखौनो जोङो मा हान्था मेला होनो आरो बेजों लोगोसे दङ मा लामा लामाजोंसो जों हान्था मेला खालामो ना‌? उम दा आङो गोदोनि हान्था मेलानि बागै बुंहरनोसै नोंथां। गोदोनि हान्था मेला होननानै बुङोब्ला जों गोदोनि सुबुंफोरा जोंनि आबै आबौमोनहा माबोरैहाय हान्था मेला खालामोमोन गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम अब्ला मा बांसिन गोदो लामाफोर मोजां गैयामोन ओ बबेबा हाग्रा बंग्रा सिंजोंनो सौ-सोरखिनानै जोङो मा थांनांगौ गोनां जायोमोन ओ जेरेखम बुंनोसै आं मोनसे से बाजार जानोबा नों मोनसे गलायाव थांनो थाखाय मा ओ न'निफ्राय गोबां ओम बिदिनो से थाम जि किल'मिटार गाहाम जायोमोन गोजाना। अब्ला बेखौ जोङो मा गोदोनि दिनाव गारि म थर गैयामोन अब्ला मा थाबायनानै थांनोनो गोनां जायोमोन बेबो मा हाग्रा बंग्रा सिं सिं।
औ।
आरो बांसिन गोदोनि दिनाव मा ओ मोसौ गारि मैसो गारि थेला गारि बेफोरजोंनो जोङो मा हान्थिनाय बा हान्थामेला खालामनाय जायोमोन।
औ औ
बेवहाय गोबांथार। साइकेलफोरबो गैयामोन बा मटराथ' गैखायामोन मटर गारि गंसे गंनै दंमोन बेफोरबो मा गोजाननि खोथा। बेफोरो उनावसो जोङो फैदों दानि बेलायाव दा दानि बेलायाव होननानै बुङोब्ला मा ओ गोदोनि बायदि लामाफोराबो हाग्रा सिंजों थांनांला दै गानांला हाब्रु हाब्रा गैला। दानि लामाफोरा मा ओ फिस जाजोब्बाय गारि मथर थाबाय। दा जोङो गुसुं सुमनि गेजेरावनो मा जों गारि मथरफोरजोंहाय जोङो दावबायनो हाबाय। दा अनेक फाराग दंसै नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि मानसि लोमजायोब्ला माजों लाङोमोन जोङो ओ मोसौ गारि बा थेला गारि बा मैसो गारिजों जोङो मा मानसि लोमजायोबा बेयाव थिखांनानै जोङो गोबां गोजान जानथायसिम जोङो। ओ डाक्टारखौ लोगो मोना अजाखौ लोगो मोना जोङो लांनो गोनां जायोमोन ना आरो मा गोदोनि दिनावहाय ओ डाक्टरफोर गैयामोन बांसिन मा जोंना। ओ अजा जायखौ होनो जोङो मा गुरु। बेफोरजोंनो मा माखासे हाग्रा बंग्रानि। बिफां लाइफांनि मुलि बेन्दों बेनला जोंनो मा जोंनि जिउआ रैखा मोननानै थांना थायोमोन। नाथाय मा दानि जुगाव मा जाखो। लेखा सोलोंथाइनि थाखाय जोङो लेखा फरायनानै मा डाक्टर गिदिर गिदिर डाक्टरफोर जाहैबाय मा आ बेजोंसो जोङो मा जोंनि जिउखौहाय रैखा खालामनो गोनां जाबाय बिनि थाखाय जोङो मा गोदोम गोदो गोदाय ओ मोसौ गोरि मैसो गिनि सोलायै जोङो दा मा गिदिर गिदिर गारि जायखौ जोङो होनदों एबुलेन्स नामदोंमोन बे एम्बुलेन्सखो जोङो गाखोनानै जोङो हस्पिटाल सिम जोङो दावबायनो दा जोङो लामा मोनबाय दा लामाफोराबो मोजां जाबाय। गोदोनिफ्राय आरो दानिफ्राय अनेक बुंनो थाङोब्ला गोबां फारागथि जानानै फैबाय आरो नोंथां आरो ओम गोदोहाय मा होननानै बुङोब्ला ओ गोदो गोदायनि हाथाामेलायावहाय जोङोहाय मा फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो मा थांनो हायामोन। बिनि थाखाय मा बिनि जाहोनानो जादों मा जोंनि हान्था मेलानि सि थाखाय जादों। मोजां ओ ओन्दै ओन्दैफोरा मा ओ बे हान्थिनो बा हा हान्था मेलाया गो लानि थाखायनो मा लामाफोरा बिदिनो गैया जानायखायनो मा फरायसालियाव थांनो हायामोन।
औ
नोंथां आरो दानि जुगाव मा जादों ओ बय जेरावबो न' बां लुजोबबाय लामाफोर बानायजोब्बाय फरायसालिफोर फर ओ बानायजोब्बाय बेयाव मा जोङो खाथि खाथियावनो जोङो हान्थिनानै बा दावबायनानै जों जोङो फरायसालियाव थांनो हायो नोंथां दा बेफोरबो मा गोदोनिफ्राय अनेक फाराग जानानै फैबाय दा गोदोनि आरो दानि हान्था मेलानो होननानै बुङोब्ला अनेख सोलायबाय नोंथां ओ दाथ' दानि हान्था मेलायाव मा मा ओंखार खो होनोबा जेरै जोङो अट' ओंखारबाय टट' ओंखारबाय मटर साइकेल ओंखारबाय। साइकेल ओंखारबाय साइकेला सिगां ओंखारगोरदों साइकेलनिफ्राय जोङो ओरै मटर साइकेल गारि गिदिर बास सुपार ट्रेक्टर बिदिनो मो मोसौ मैसो गारिनि बदलै ट्रेक्टरफोर ओंखारबाय पावार टिलार ओंखारबाय बायदि बायदि रो खोमनि दानि जुगावहाय ओंखारबाय नोंथां दा गोदोनि आरो दानि अनेक फाराग दंसै नोंथां दा अब्ला आं नोंथांनाव सोंनि मोननैसो नोंथां गोदोनि दिनावहाय नों मि नोंथाङा मि मिथिनाय बायदि हान्था मेलाखौ माबायदिफोर खालामोमोन आरो दानि बे बेलायाव नोंथाङा माबायदि हान्था मेला खालाम नायखौ नुबोदों आरो नोंथाङा खालामबोदों बे फोरनि सोमोन्दै गोदोनि आरो दानि सोमोन्दै फंनैसो खिथादो नोंथां दे
औ औ गोदोयो जेनेबा जोङो जोंनि ओनसोलावहाय आरो ओ हान्था मेलाखौ जोङो गोदोनिखौ आं बुंग्रोनिसै ओ गोदोहाय जोंनियाव आङो जेब्ला नुबोदों जोंनिथिंजाय लामाफ्राबो मोजां नङामोन थिग बेबायदिनो जोङो आङो गराय गारिजों हाथाय बाजाराव लाबोनाय
ओम नंगौ नोंथां।
बै फालांगि जाय खालामग्रा बिसोरो उ ओ गराय गारिजों लाबोनाय बेफोर फोरखौ नुनो मोनदों आरो बै समावहाय सिगाङो गिबियावहाय जोंनाव ओ लाइट एबा कारेन्टनि मोब्लिब बेफोरबायदि जेबो गैयामोन। बिसिनियावहाय बि सोरो जेब्ला मोनालाङो अब्ला बिसोरनियाव लेन्थन थायोमोन गराइ गारि सिङाव मोनसे मोनसे लेन्थन ओ लारि लारि बिदि खानानै बिसोर लांखायोमोन आरो
औ औ औ
दानि दिनाव आरो ओ जोङो हान्था मेला होनना बुङोब्ला बेबायदिनो जोंनियाव दाना थाबायनायखौबो जोबोद खम नुसै आरो फ्राय थाबायनायानो ओ जाला होननानै बुंनो हायो जों बबेबा बै ससे हाथाय बाजाराव गलाफ्राव थांबाबो थम थमजों थांनो हायो। ओ जेरावखि जाया जायगायावनो थम थमा गोसारबाय होननानै आङो बुं सान्दों आरो दायो औ औ औ औ दानि बेलायाव औ नंगौ दा बे समाव दानियाव हान्था मेलायाव दा जोंहा गोनोखोरि मुं गायाबो जाफैबाय। दा बेजों समजों लोगोसे खारफानो आरो लोगोसे बे दावगाफुनाय दावगाबोनाय बे दावगाफुु
समाजावहाय समजों लोगोसे खारफानो थाखाय सुबुंफोरा बेफोरबायदि ओ समजों दिहुननानै लाबाय बिदिनो सोरबा गोबां रोखोमनि हान्था मेला हान्थिनो थाखाय थियारि खालामनानै लाबाय गारि मथर सोर बा साइकेल बेफोरबायदि औ बेफोरबायदि हान्थिनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ
हान्था मेलाखौ आं आंनि मिथिनायाव आङो आङो बेखिनिखौनो नोंथांनिसिम फोरमायहरबाय। ओ
औ नोंथां नंगौ।
नुदों बेखौ आरो नोंथां औ।
नोंथाङा दि खान्था मेलानि सोमोन्दै एसेबाबो फोरमायलांबाय
औ
मोजां नोंथां आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोदोनि आरो दानि हान्थामेलानि सोमोन्दै नोंथाङा जा फोरमायलांदों बे गासिबो सैथो। आरो नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों नोंगौ नोंथां गोदोनि दिनावहाय
औ
बांसिन मानसिफोरा मा नोंथाङासो होलांखाबाय ओ लन्थनफोर बा बाथिफोर लानानै हान्थियोमोन लामा हान्थिनायावहाय जेब्ला मोना खोमसि जायो अब्ला बेजों नों नुयोमोन लामाजों लामायाव फैनो थाखाय जों बेखौनो लामाय बेयाव लेनटन साथिसावनानै फैयोमोन दा गैथ्राबा बुन्थाबो लानानै केरासिन होनानै फाथै सिना सावनानैबो फैयो मोन नंगौना नोंथां नाथाय दा मा दानि बेलायाव हान्थिनायाव मा ओ तरस थाबाय इलिदि लाइट फैबाव दिनै दा आरो मा गारि मथरा गावाबागाव अटमेटिकलि थाखायो। मा लाइट गावहानो सोरां होनोनो हानाय गोहो आरो मा दंबावो नोंथां सलार जायखौ होनो जोङो बे साननि गोहोखौ मा बोनानै लानानै मा जों होयो मोनायावहाय खोमसि समाव जों होयो बेखौ‌ होनो सलार आरो गोदोनि थिग बेबायदिनो दानि हान्था मेला खालामग्रा गारि स्कुटिफोरावबो मा सलार लाइट जानानै मा ओ जेब्ला खोमसि जायो अब्ला बेखौहाय सोरां खालामनानै लामा दावबायनो हान्थिनो बेबायदि सिम सुबिदा फैबाय आरोखि नोंथां दा गोदोनि दिनावहाय गोबां हान्थिनायावहाय खस्थ जायोमोन एखम्बा जिब जुनारफोरजोंहाय भुगिनांनो गोनां जायो लामा सामा जिबौ जिब बिबाद मैदेर गोबांथार रोखोमनि मोसा लख्रा जों लोगो मोननांगौ जायोमोन। अब्ला बे समाव हान्थिनाया गोबां माने गावनि जिउखौ गोबांथार रिक्स एबा गावखौ गोबां माबायाव होनानै जिउ दान होनानै जोङो। लामाफोरखौ हान्थिनो गोनां जायो नो नंगौना थामिलायावहाय मा गारि सिङावहाय जोङो गावनि जिउखौ मानि गिनांगौ गैला सेफटि फुरा जोङो लाखिनो हाबाय आरो मा गोदोनि जोंथ जिब जुनारजोंसो हान्थियोमोन माने जोंनाव गोदो इन्जिन बुस्थुबा गैयामोन जोंनि खारनाय गोख्रैथियाबो खममोन बा जों बेयावहाय बोलो बाहायनानैसो हान्थिनांगौ जायोमोन ना मा दानि जुगाव हान्थिनाया मा जों बोलो बाहायनांला गासैबो टेक्न'ल'जि नियाय थाखाय मा ओ जायखौनो जोङो इन्जिन मथर बिनि दारै जोङो मा बोलो बाहायनाङा जाासे जोङो गुसुं समनि गेजेरावनो लामा हान्थिनानै गावनि सौहैनाय थांखिजों सहैनो हायो बेबायदि अबस्था जाफैबाय आरो नोंथां दा जोंना समाबो जोबनानै फैबाय नोंथां। रायलायबाथ' फोजोबनो हाखाया बेनिखायनो मा नोंथां ओ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय आरो आङो नोंथांजों मोनसे गोनां आय दा नि सायावहाय मोन उननि आय दा लानानै सावरायफिनगोन एबा लोगो मोनलायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय दा नोंथाङा आंजों सावरायनानै माबायदि मोनदों नोंथां?
औ आं जोंथांजों सावरायनानै आङो जोबोद औ नोंथांजों नै बे दिनि ओ हान्था-मेलानि बागै सावरायनाय जों लोगोसे गोबां सावरायनाय बेफोरजों जोबोद मोजां मोनदों नोंथां। नोंथांनि बुंनायफोरा सैथो गोदोनि दिनाव जों नोंगौ। बाथि लेथनफोरजोंसो जोङो हान्था-मेला बिदि हान्थिनांगौ जायोमोन। नाथाय दानि दिनावहाय जोंहा मोजाङाव फैबाय गोदो आरो गोदोनि दिनावहाय जोङो बेफोरबायदिनो नंगौ नोंथां सैथो जुनार फोरजों बा माजों बेफोरजों ब'बावबा लामा हान्थिनायफ्राव सु बेफोरनिफ्राय जोङो सोलायबोनानै दिनै जोबोद मोजाङाव मोनफैबाय आरो नोंथां बिदि बुंनो हागोन औ औ दे नोंथां नोंथां दे औ दे